खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दासो खोनाबाय
आङो नोंथांजों माखासे खोथानि थाखायसो रायज्लायनो थाखायसो फन हरनाय जादों
औ नोंथां बुंदो
औ जेरै दा जोङो न'आव थायोब्ला जेनेबा गुबुन साख्रि बाख्रि मावालासिनो जेनेबा न'आव थानानैनो ओ माखासे जिब जुनार बा फिनानै जोङो रां आरजिनो हायो बेनि सोमोन
औ नोंथां औ अ उम उम
दामाने आङो गुबैयै बोरमा फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथांजों रायलायनो नागिर दों औ दा जोङो माने
ओ नोंथां ओ बे बोरमानि बिखय बांद्रायबो एसेबां मोनथिजोबा थेवब्लाबो आङो एसे मोनथियो बारु
औ नोंथां
ओ बे मोनथिनायनि बिख मोनथिनायनि बिखय एसेसो फोरमायजागोन नामा नोंथां
औ जागोन फोरमायनो हागोन नोंथां
औ दा जोंनि गामिया ओ जेनेब्ला ओ दैजों बुंफबनाय मोनसे गामि नालाय
औ नोंथां
थेवब्लाबो नोंथांना बेयाव जोङो बोरमा फिसिना जानो हानायनि जोंना मोननैसो राहा दङ' दा बैफोर राहाफोरखौ आं नो नोंथांनो फोरमायनो सानदो जोंनि गामियाव ओ जेब्लानाखि बैस सागो बोथोरा जोबो बैसागो बोथोर जोबनायनि उनावनो अखानि खार'नै माने गोबां दैया देरनानै मानानै जोङो दुब्लि फोथार बायदिफ्रा माने दै बुंजोबो नालाय बे दै बुंजोबनायनि खारनाव जोङो बोरमाफोरखौ फिसिनायाव बहुद खसथ' मोनो थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलाव जि ओनसोलाव सोलिनाय खिसुमान खामानि मावनाय बैफोर खौ नोजोर बोनानै जों बोरमा जे राहा राहाफोरखौ बा मोननैसो राहा फोरजों जों मोनो खि
औ
बोरमा फिनायाव जोंहा मोननैसो खामानि मावनांगौ दंथारो आरो जेनेबा बोरमा फिसिनायाव जोङो जोंनि जायगाया दलहानि थाखाय जोङो गैथ्राब्लाबो दुइ फुटसो गोजौनि औवानि बैसां बानायनानै औवाखौ जोङो फार्स्टआव दुइ थिन फुटसो हास' हास' हास' खालामामजोबनानै ओमफ्राय एक फुटसो गोथौ हाखर जावनानै गायबाय गायनानै बैसां खालामगोरनांगौ बैसां खालामगोरोनानै जोङो जिं लाबदारनानै मोजां माने बोरमाया गाखोयोब्ला जाहाथे गाब्र'आ बै गाब्रैयैबादि खालामनानै जों मोजांहै जोङो बखौ बोरमा थाजा एसे खालामग्रोनांगौ आरो दा जोङो बैफोर बायदि खामानिखौ मावखांनायनि उनाव जोंहा बोरमानि माखासे आदार होननानै बुङोब्ला माने बोरमायाथ' जानो थाखाय जोङो बैसां खालामब्लाबोलथ' जाया जों बोरमाखौ जाहोआबा बोरमाया बोरै देरगोन बोरमाया बोरै माबागोन नालाय दा बोरमाखौ देरनो नि थाखाय जोङो किसुमान खामानि मावनांगौ बा किसुमान जाहोनांगौ आरो दाबै जागोन बोरमाया जाहैबाय जोंना जोंनि जिनाखि ओ मा होनगोन बेखौ दैब' एरियायाव जोंहा माने थालिर फिफां
औ
बे खानथाल बिफाङा बयनावबो दंसोयो माने बयनावबो दंसोगारथारो आरो
औ औ
खानथाल बिफांखौ खानथाल बिफांखौ जोङो ब्रे ब्रे ब्रे ब्रे गायना लानांगौ आरो खानथाल बिफांनि बिलाइखौ लाबोना होफैबा बोरमाया माने अथासार जायो आरो
औ
ओमफाय दा बे खानथाल बिफांखौ जों दाननानै बोरमाखौ मा खालामनांगौ दानाखि आं दहाय बुंदोंमोनखि माबायदि बैसां बानायनांगौ माबायदि बैसांखौ थयारि खालामनांगौ बैबायदि थयारि खालामखांनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ खानथाल बिफांनि बिजौ बिजौखौ दानै दानै लाबोनानै जमा जमा खाथुमनानै जोङो बेखौ खाखो खाखो होनांगौ आरो खाखो खाखो होयोब्ला बोरमाया बारखो बारखो जायोब्ला जोंहा मोनसे फोथायनाय दंखि बोरमाया जेब्ला बारखो बारखो जायो अब्ला बोरमानि जिनिखि बिखा बोरमानि बि बिखा परसना माने बिखा जरा माने गुवार गिदिर जायो जायोनो आरो दा जाय बोरमा फिग्राफोर जों बयबो बुंसोलायोखि बोरमाया जेब्ला गाखो गाखो जायो माने बोरमानि बिखा जरा गुवार गिदिर जायनि आरो होमबा बिदि जायोब्ला जोंहा बेफारिफोरनो फाननो माने सुबिदा जायो आरो
औ
दा नोंथांमोननाव जोंनियावथ' नैबेफोरबायदि नोंथांमोननियाव बोरै बोरै बोरमा फिनायनि खेथ्र'आ बा बोरमा फिसिनायनि माबाया बोरै बोरै दङ दा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन माने जोंनि जायगाथिंजायथ' माने बयनावबो फ्रि दङ आरो ना नोंथां
औ औ
माने फरियालिया ए एसे गोजौ गोजौ साइसनि जायो आरो ना। माने बोरमाखौ जोङो बिदिनो दस फन्द्र'थासो लानानै आरोना। बेनि गेजेराव माने जोङो माखा माखासे बुन्दि लादो बा थार्टि पारसेन्टखौ जोङो बुन्दा लानानै र्पथि र्पथि पार्सेन्टखौ जोङो फास्टावाय आरो ना। माने बुन्दिखौ लानांगोन आरो ना नोंथां। मानो होनना बुङोबा जों माने जोलै आर एरहोनांगोन नालाय ना नोंथां?
औ
औ फख्रि आलियाव माने जोङो फुरा बेराखौ गोलावै दुमबाय आरोना फार्स्टआवहाय। दुमनानै माने जोङो फख्रिलयावथ' गोबां गांसे र' ज'यो नालाय नोंथां।
औ
ओमफ्रायो गेजेर गेजेर जोङो फख्रिआलिखौ अ गोलावैथो जाखाबायना बेराया ओमफाय गेजेर गेजेर फिसा फिसा ख'था ख'था दु थेना होयो आरोना।
औ औ।
फार्स्टावहाय माने जोङो बै ख'था मोनसेयाव जाहोग्रोनाय जायो आरो ना बिदिनो सानब्रै बा सानबा बिदि जाहोनाय जायो।
औ।
बिनि उनावाय माने बिनि गांसोआ माने जानानै जोब्बाथाय आरोना नोंथां। माने जों बे ख'था मोनसेखौ बोखोनानै बै ख'था मोनसेयाव बारहोनाय जायो आरोना बोरमाखौ। जाहाथे माने नैबे ख'था मोनसेया उनाव रोदोमफिननानै माने उनावहाय बेयावनो जाहोफिननो हानाय बायदि आरोना।
आतसा आतसा आतसा आतसा आतसा।
से मिस्थां दंफां बिदिनो ओ मा होनो बेखौ जाखिनि बोरमाया जानानै जानो मोजां मोनोना बेबायदि दंफांखौ जों माने गायनाय जायो आरोना।
औ औ।
माने नोङो साननानै ला फख्रिया इदिनो ओ हानड्रेद फुटसो गोलावबा मानेना बेयाव माने नोङो मोनब्रै बा मोनबा ख'था खालामनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ आ
नोङो सप्तासेनि उनावथ' बै फास जाहोनाय बेराया माने रोदोमफिनो नालाय ना नोंथां।
औ औ आ
आरो माने बोरमाखौ जोङो फियोब्ला बोरमानि बेसेनाथ' दानि सोलिनायावथ' गोबां जायोना बेसेना।
गोबां गोबां बहुद जायो।
फानहरनो थाखाय जोङो स्नि बा दाइन मास नांगौ आरोना।
औ औ औ।
देरहोनानै फानहरनो गोसोबा माने मोजाङै आदार जाहोयोब्लाथ' देरो नालाय ना नोंथां।
औ औ
बेबायदिनो माने जोङो साननानै ला ओ स्निथा बोरमा बुन्दि फिबाय आरोना।
औ औ।
स्निथा बोरमा बुन्दि फिनायावहाय नोङो साननैला अब्बा मासे अब्बा मानै जागोन ना बोरमा फिसायाथ'।
औ औ औ।
साननानै लास ओ स्निथा बोरमायावहाय साननानै ला दसथायानो फिसा जाबाय आरोना।
औ औ
थाखौ नोङो ओ स्नि मासनि उनावहाय मासेयावहाय जुदि थामरोजा खरि फाननो हायोब्ला होनबा माने अब्ला जोङो बेजोंबो आरामनो थांना थानायनि बा मैगं थाइगं जानायनि खरसाखौ माने स्नि मासावहाय दिरुनहैनो हानाय जायोना। थां
औ नोंथां औ
बेबायदिनो जोङो आरो लोगोसेयै बोरमा बुन्दाखौबो जों फिनाय जायो। बोरमा बुन्दाखौबो जोङो प्रतेकै सोलायबाय थानाय जायो आरोना। बिदिनो फास समावहाय माथाम लासिगोन ओमफाय बिनि उनावहाय जों माने जिथिया माखासे गिदिर जायोना अब ब्ला माने बोरमा फानथानि बेसेना बांसिन जायो नालाय ना नोंथां? माने बै जोलैनि ओमफ्राय माने जोङो लाखिसिगोन आरोना ओमफायो जेब्ला गिदिर जायोना बोरमा फान्थाया बेखौ माने बेसेन गोसायाव माने फानहरनानै जोलै गोदानखौ जोङो लाफिननाय जायो आरो नोंथां।
औ ओमफ्राय बै बोरमाखौ खासि खालामनायबो होनो जे
औ औ नोंथां औ औ माने खासि खालामोब्लाना ना नोंथां माने बे सेना माने बांसिन जानाय बायदिखौ नुनो मोनो आरोना सोलिनायाव।
अ अ अ
आरो जोङो माने बोरमा फियोब्ला बिदिनो मासावहाय बा मास मोननैजों जों माने माखासे मेडिसिनबो होनांगौ जायो बोरमानो। जाहाथे बेमार आजार आरो आरो बै गोरलै समावहाय खिस्रायनाय बायदिसिना जायोना नोंथां
औ नोंथां औ।
औ आरो मालाबा समावहाय आदार जाबाङै बायदिसिना जायो नै बेबायदिखौ माने डक्टरनो डक्टरनो जोङो नायहोनो गोनां जायो।
औ नोंथां अब्ला जोंहा समा जाना फैब्लाय फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोङो एसे बोरमा, ना, बा अमा बैफोरखौ जों बोरैहाय फिनानै जोंनि हारिया बा जोङो समाजा जौगाहोनो हागोन बैफोरखौ जोङो उन समाव सावरायनो हासिगोन नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां अब्ला दे।
जोंना समाबो जानाब फैबाय नोंथां उन समाव जोङो सावरायलायनोसै नोंथांजों जोङो सावरायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांजों सावरायनानै। दे अब्ला बिदिबा ना नोंथां